नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों।
औ बे समाव आङो नोंथांखौ मोनसे गोनांथार आयदा सावरायनो। दं नालाय दा बेखौनो नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला बे आयदाखौ सावरायनो हागोन नामा साननानै
औ नंगौ नोंथां हागोन
औ। अब्ला जोंनि सावरायनो गोनां आयदानि टपिकखौ बा आयदाखौ आं नोंथांनि सिगाङाव बेखेवनानै होदोनि जाय आयदायानो जाहैबाय। ओ बर'फोरनि खुगा मेथाइ नङा होमब्ला नोंथां? खुगा मेथाइ होनब्ला नोंथाङाथ' मिथिखायो। दा जों बेखौनो सावरायगोन। दा आंनो एसे बेखेवनानै होग्रो बिदिनि जाहाथे नोंथाङाबो खुगा मेथाइआ माबायदि जायो बेनि गुमुरखौ मोननो हायो।
औ नंगौ दे
औ दा खुगा मेथाइ होनोब्ला जों सिगां समाव आबै आबौमोननि समनि सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा जेब्लानो रायजो जाजेनदों बै समावनो गावजों गाव माने बिनि खुगा बेनि ओ खुगा बास्लायबोनाय जेराव जाय मेथाइ खौ जोङो मा होनदों लिरगिरि आरो बबे जायगायाव खन जेेनामोन बिनि मुं थं मोननो थाङा बैफोरबायदि मेथाइखौनो माने खुगा मेथाइ बुंनो हायो आरो नोंथां दा खुगा मेथाइफोराबो जोंहा बाहागो दं बेनि गेजेराव आं बे खुगा मेथाइफोरनि बाहागोफोरखौ एसे बेखेवनानै होग्रोबावनि जाय खुगा मेथाइफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै गाहायै जोङो गथ' बुरखाय थाखाय खननाय खुगा मेथाइ आरो ओ एदावनाय जंखायनाय खुगा मेथाइ आरो मोननो हाबावो ओ जोहोलावफोरनि खुगा मेथाइ आरो बेनिफ्राय मोननो हाबावो जों ओ माखासे ओ सेंग्रा सिख्लाफोरनि जंखायलायनाय बेफोरबायदि आरो हाबानि खुगा मेथाइफोरखौ जों गाहायै मोननो हायो आरो नोंथां दा हाबानि खुगा मेथाइखौनो आं एसे फोरमायग्रोनि मानो होनोबा औ बर'फ्राबो मोनसे ओ सोदोमस्रि गोनां हारि हिसाबै जों जुदि बुहुमाव नायनो थाङोब्ला गुबुन हारि बा गुबुन जाथिफोर गुबुन हादराव थानाय मानसिफ्रा जेरै इउनिभारसेल होननानै बे हाबाया नेमखानथि समाजाव खानानै होदों थिग बेबायदिनो बर' फोराबो जोंनि बेबायदि सेंग्रा आरो सिख्ला सानैखौ ओरैनो माने समजों सम जाब्लाथाय ओरैनो दोनालासेनो बिसोरखौ रायजोआनो मिलायनानै बा रायथिलायनायनि गेजेरजों हाबा होनाय जायो आरोना दा हाबाया माखासे जों मोननो हायो धोरोमारि खानथिजों आथिखालाव जों मोनो आरो
नोंगौ
दा बे खानथियावनो जों माखासे खुगा मेथाइफोर हाबा समाव खननायखौ मोननो हायो जेरै ओइ बैराथि ललिया नोंनि बे खिबु एलु एलु गय खावनायखौ जोंलाय जालि लिया होननाय मेथाइफोरा मोनसे खुगा मेथाइ आरो नोंथां दा बेफोर मोनसे खुब एदावनाय आरो जंखायनायै मोनसे रोजाबबोनाय मेथाइ मानो होनोबा बे समाव ओरैबायदि जाहै नोंथां हाबा समाव मोनसे बयबो हौव गोजान हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान बिसोरनि गोसोआवल' रंजानाय फैया जाय बिथांमोनहा हाबायाव फैदों बिथांमोनहा हाबायाव खामानि मावनो फैदों बिथांमोना सोरबा दरखंाव थानानै खार'लाय खारखोलाय खालामनायखौ नायगासिनो सोरबाया मोजां मोननाय सेंग्रा मोजां महर नुनाय बा सोरखौबा मोजां मोनखायोब्ला बै सेंग्राखौ गुसुं खनायाव थाखुमानानै नायगासिनो बेफोरबायदि माखासे फिसा फिसा जाथाय जानानै थाङो आरो नोंथां हाबायाव हाबायाव बा सोरनोबा गय होफैनाय सोरनोबा साहा होफैनाय दा बे खाबुआवनो माखासे गोदोनि बे साननो गोरों माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ सुजुनानै आरो जंखायनाय फावै जोंनि हाबाफोराव बेफोर मेथाइखौ रोजाबनायखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां दा बेल नङा हाबा मेथाइआ जोंहा गोबां सुबुं गोजाम मेथाइ मोननो हायो बेनि अनगायै जों बेखौ बारनानै दा जों फैदिनि गथ' बुरखायनाय मेथाइ बेबो गथ' बुरखायनाय मेथाइआव ओरैबायदि जायो नोंथां जेब्ला न'आव बिमा आरो बिफाया दुब्लियाव माइ गायनो थांबाय बा बिफाया मोसौ खास्लायनो थांबाय बा बहाबा हालौनो थांबाय
नोंगौ औ
बिमायाबो ना गुरनो थाङो जोंनि बर'फ्राथ बेबायदि नाहा मैहा थाङो नालाय नोंथां दा फिसाजोफोर थायो बा बखालिफोर थायो न'आव गथ'खौ गारङो दा बे समाव गथ'आ आहार बा आदार जेराव गाइखेर नङा मानोना बिमानि आहार जानो थाखाय उखैबाय दा बे उखैनाय समाव गथ'आ गाबबाय नाथाय मा राहायै बे गथ'खौ बुरखायनानै दोनगोन दा बे राहायैनो बेफोरबायदि मेथाइखौ खननाय जायोमोन आरो नोंथां बे गथ'खौ बुरखायनो थाखाय दा बेफोराव जों ओरै मोननो हायो ओ मेथाइया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खनजाबोनाय मेथाइ ओ आइया थांदों ना गुरनो आफाया थांदों गराय गराय लायनो दागाब आगै दागाब बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां आरो जों बेबायदिनो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय जेरै एसामिसफोर नङा होमब्ला नोंथां बिसोरफोरनि बिसोरनि जाय ओ संसार जानायावबो जों खुगा मेथाइखौ मोननो हायो अमर फंबाय ओ हनै बे मा बोरैमोन बे सल'आ अमर फंबाय हनै ओ लामायाव बैग्रि फिथाइया मोनबाय जोंहा फै बेखौ खानानै जादिनि बेफोरबायदि मोनसे एसामिसफ्रावबो मोननो हायो आरो नोंथां दा बर'फोरनियाव बेयावल नङा गोबां आरो मेथाइफोर मोननो हाबावो दा बै मोननो हाबावनाय मेथाइफोरखौ नोंथांनि गोनांथार मिथिनाय जोंनि बर'फोरनि मेथाइफोरखौ सुंद'यै फोरमायनानै होनो थाखाय आं नोंथांनो बे समखौ खाबुखौ होनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां
बर' हारिनि जाय खुगा मेथाइफोर होनोब्ला जों गुबैयै जोंनि आ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगाजों खुगा आरोना माने ओ जेनेरेसन वाइस आरोना नोंथां माने मा होनो बेखौ हमना ला जोंनि आबै आबौमोना जोंनि आइ आफामोनखौ जिबादि खुगा मेथाइफोर खननानै बुरखायबोदोंमोन बेबायदिनो जोंनि आइ आफामोनाबो जोंखौ ओ बेबायदि मेथाइ खननानै गोदो उदैयावहा बेबायदिनो जोंखौ बुरखायबोदों बा उन्दुनायावहा जोंखौ हे फाजाब होबोदों आरो बेबायदिनो जोंबो जों गावनि गथ'फोरखौबो इदि खामनायखौ जों नुगोन आरोना बा नुनो मोनो आरो। आथिखालावबो ओ बेबायदिनो जेरै जों गोदो आं बिदिन्थि हिसाबै आं गोदो आं खौ जेब्ला आइआ बुरखायनो नागिरोमोन बा आं गाबबाय थायोमोन ओंखाम जाया जायोमोन अब्लानिया बेबायदि खुगा मेथाइफोर खननानै आइया बा बिमाया बिदिनो दौनानै जाहोयोमोन आरो आरो बेबायदिनो मालाबा उन्दुदों ओंखाराबा ओ बिसिनायावहा ओ बिमाया आइया बिमायाबा आइआ आरो ओ जों बेबायदिनो मेथाइ खनै खनै खोनासंहनानै जोंखौ उन्दु लांहोयोमोन आरोना। बेबायदिबो दं नोंथां आरो बेबायदिनो खुगा मेथाइफोर दंलाबायो आ रो जोंनि बर' हारियावहा जों खुगा मेथाइनि ओ राजा होनना बुङो। अब्ला जों जोहोलाव निलेस्वर ब्रह्म
औ खौ बुंनांगोन नामा नोंथां?
ओ ओ
निलकमल ब्रह्ममोन नामा नोंथां मामोन नामखौ औ निल कमलसोमोना नोंथां औ औ आं
सेट अष्ट सरि बे नङा आरो जों मोनबावनो हायो ओ र' जोंनि
औ
औ‌ बुहुत अजा होननानै बिथांखौ ओ मुं दोनदोंमोन। ओ बे समाव आं नोंथां ओ फुटकरि बावनानै थांबाय ओमफाय ओ सिगां फारसे थांनोब्ला
औ नंगौ नोंथां औ बिथांमोना माने जेब्ला जोंनि खुगा मेथाइ खननायफोरावहा जोबोदहा जोंनि खुगा मेथाइफोरखौ जोंनो माने दावगालांहोनायावहा बा मुलुगसं दरबारावहा जोंखौ मिथिहोनायाव जोबोद हेफाजाब खालामदों आरोना। औ बिथांमोना ओ बे बेफोरबायदि मेथाइ खुगा मेथाइफोर खननानै बा जोंनि ओ जोंनि अल इण्डिया जाय रेडिय' सेन्टार होनना बुङो बेहाय बिथांमोनानो सिगांसिन मेथाइ खनदोंमोन आरो बे फोरो गासैबो खुगा मेथाइसोमोन आरो सिगां अ बेफोरबाय दि आरोना नोंथां आं बावदों आरोना खुगा मेथाइआ मा मा मोन आं एसे गोसोआव फैयाखै। माने मोनसे मोननो हायोमोन आरोना खुगा मेथाइखौ। औ बेफोरबायदि ओ नंगौ नोंथां आं एसे बावदों आ रो दा आं गोसोआव फैयाखै औ दे बिदिबा
जों आं एसे सुंद'यै फोरमायबावनि नङा ओमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ दा खुगा मेथाइआ नोंथाङाबो फोरमायबाय माखासे गथ' बुरखायनायनि बागै। आरो जोंनि समाजाव माबायदि सोलिबोदों बेनि बागै। आरो आं सुंद'यै ओ खुगा मेथाइनि बागै फोरमायबावनि। दा जोङो जोहोलावारि खुगा मेथाइ जेरै बासि बासिराम जोहोलाव। नङा ओमब्ला नोंथां दा बासिराम जोहोलावमोननि मेथाइफोरखौ जोङो माब्ला बबे समाव खनदोंमोन मानो खनदोंमोन बेफोरबायदि थुलुंगा होनाय माबाखौ मोननो हायो आरो नोंथां
नोंगौ
जेराव लेजेन्डारि होनो इंराजियाव औ बिथांमोनखौ माने थुलुंगा होनो थाखाय खनदों जेरै गंगार सुबाफोरा फैलायगौ हानजा हानजा बेफोरबायदि मोनसे सल' दंमोन गराया आख्रा बुगदाव आरो बेंस हैदो बेफोरबायदि मोनसे सल' दङ मानो होनबा जोंहा बेहाय स औ सल'खौ खनथारोबा उसुबिदा जागोन नालाय बेनिखायनो आं सोदोबजोंनो बुजायनाय जाबाय नोंथां दा जोङो बे मोनसे जोबोद मोजां जेराव जों गाहायै पक्लरनि इंराजियाव फकलर होनो
औ नंगौ नोंथां
औ दा गाहायै जों बेखौ जों बिदा फंबाय सानै माखासे सोनाब हादराव बे फगलरखौ सुजुजेनदोंमोन औ नंगौ अ नंगौ नंगौ जोंहा समा जाबाय अब्ला जों बेखिनि सावरायनायनि गेजेरजों सुंद'यैब्लाबो मिथिनो मोनबाय नोंथां
औ नंगौ
दा गोजोननाय थाबाय
गोजोन्नाय थाबाय दे नोंथां औ गोजोन्थों
गोजोन्थों